ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां। खोनादों।
औ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा जोंहा दैज्लां बोथोर। दैज्लां बोथोरनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों। नोंथाङा स सम दोङोबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां बिदिबा बिनो ओ दैज्लां बोथोर होनब्ला जोङो बायदिसिना आबाद मावो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोङनिया सुबुं बर' सुबुंफोरा बांसिनै ओ माइ आबादखौ मावजायो एबा बिदिनो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गायो आरो जो बिदिनो आं गिबियाव जा आबाद माइ आबादखौ माबादिहाय मावो आं एसे फोरमायना होनो आरो नोंथांनो जेरै ओ माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो जेरै गिबियावनो मायज्लि माय सोमना‌ दोननांगौ जायो जैरै फाथोनि बसतायाव जोंङो सोनानै बिदिनो गोराहाय खाथुमनानै जोङो दैयाव बिदिनो हरसे हरनै सोमना दोनो आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै लाबोयो लाबोखांनानै जोङो औ लाबोखांनानै जों बिदिनो ओ न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जों बेखौ थायसे जागायाव थुबुरै दोनथुमो आरो दोन्थुमनानै जोङो बेखौ एसे फेनस्रानानै ओ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जोङो खोबसिना दोनो आरो जाहाथे बियो एसे गरम भाब एबा गुदुं जाहाबनानै बेयो गाजा सुग्लियो औ बिनि उनावहाय जोङो फोथार औ फोथार थियारि फोथारखौ थियारि खालामना लायो जेरै दुब्लियाव जों ओ बे दुब्लिखौ एबा फोथारखौ जों मोजाङैहाय एवग्लिनानै लायो आरो जाहाथे बे फोथारा जे ओ बुर बुर एवनाय एबा लोथो लोथो मोननाय बिदि जानांगोन आरो आरो बेनि उनावहाय जों जा गाजा सुनाय जा माइग्लि बेखौ लांनानै जों बे फोथार खव फैयैनाय जायो आरो फैयैखांनानै जोङो जा बेयो ओ गोरलै ज जे फोखांनानै बेयो बिदिनो जौगोन जौनानै गोरलै बिलाइ खिलिनानै औ बिदिनो जौनानै जेब्ला बियो फुनो सम जायो अब्ला जों बेखौ फुयो फुनोबो जोङो ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो ओ दाहोना रुवाथि बिदिनो लानानै जों एबा सावरि बिदिनो जालायोमोन गोदो नाथाय आथिखालाव बिदि दाहोना दाहोना एबा रुवाथिफोरबो मोनबांला नालाय आरो सावरिफोरखौबो एसेबांखि जाबांला मानसिफोरा औ बेनिखायनो ओ जों रांखावरिजों लिंनांगौ जायो आरो जेरै हाजिरा खामला लिङो आरो जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो रांखावरि नङाबा जेबोखौनो मावनो हायाबायसा आरो नोंथां खामानि मोन जायखिजाया मोनसे खामानियानो जा एबा आबाद मावनायानो जा जोङो रांखावरि नङाबा जेबोखौनो मावनो हायाबायसा आरो बेनिखायनो ओ बिदिनो जोङो लिङो लिंनानै बेखौ जोङो बेखौ फुखांनायनि उनाव जा माइ गायनो थाखाय जों बिदिनो फोथार मोनसे बेखौबो एवना लानांगौ जायो एवखांनानै जोङो बिदिनो बेखौ आलिफोरखौबो दाननांगौ जायो ओ बिदिनो खदालजों जोङो दानो आरो आलिखौ दाननानै बिदिनो आलिखौबो जोङो खोस्रोयो आरो खोयो बेनि उनावहाय जोङो बे फुनाय औ फुनाय खोथियाखौ जोङो बै दुब्लियाव गायहै गायहैगोन आरो गायनो जोङो ओ बांसिन जोंङो माइ गायनायखौ आइजोफोर फोरखौ गायनाय नुयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जों बेखौ गायगोन गायना जेब्ला बेयो औ माइया जौगोन जौनानै बिदिनो बिल ओ बिबार खिलिना माइ ओंखारगोन माइ ओंखारनानै जेब्ला मोनगोन बे समावबो जों बेखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जोङो जेरै बेनो ओ हासार होनाय जा एबा ओ बायदिसिना मुलि होनाय जा ओ हाग्राफोर बेफोरखौबो जोङो फोसाबना होनांगौ जायो आरो
नंगौ
जुदि जोङो औ मोननानै जों बेखौ हानानै बियो गोदोथ' जोङो ओ जों माने आबै आबौमोननि दिनाव ओ बिदिनो खासिजों हानानै आरो जा बाननानै लांनो जा बावखा बे जों बानानै न' फारसे लाबोयोन आरो आरो आथिखालाव मिसिं उनु ओंखारबाय नालाय बिनि खायनो जोङो ओ बे फोथारावनो जोङो माइखौ हानानै बेयावनो नानानै बेयावनो साफा खालामनानै जोङो माइखौ न' फारसे लाबोयो आरो नाथाय गोदोनि बुङोब्ला जों बिदिनो हा आय आ खासिजों हायोमोन आबौमोना हानानै न' फारसे माने मोसौहालिजों मोसौ हालिजों नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो आरो बिदिनो बेखौ नाखांनानै औ जा माय बिलाइ ओंखारगोन नाखांनानै बे माय बिलाइखौ जोंङो ओ जायखौ जों जिगाब होनना मिथियो बेखौ जोङो ओ जिब जुनारनोबो जाहोयो आरो जेरै मोसौनोबो जोङो जिगाब आदार महरै जाहोयो आरो बेखौ आरो बेनि उनावहाय जोङो जा एवखांनानै ओ नाखांनानै मोननाय जा माइ बे माइखौ जोङो फाख्रियाव दोनथुमो आरो जोङो जे माइ आबाद मावदोंबाथ' माइ बाख्रिया थाखागोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो माइ औ माइखौ बाख्रियाव दोनथुमो दोनथुमनानै जेब्ला बिदिनो ओ रांनि गोनांथि जाब्लाबो जों बेखौ फाननानै हाथाय एबा हाथायफोराव बाजारफोराव जों फाननानै ओ नांगौ नांगौफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो एबा न'खर दानो न'खर दानायाव ओ औ ओ मदद होयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो जा ओंखाम जा ओंखाम जायो जोंङो बे ओंखाम बे माइनिफ्रायनो ओंखारनायना जोङो बे माइखौ जेब्ला जोंङो मायखौ बोखांना ओ जोङो दिहुनन्नानै बिदिनो लामस्रोयो सान्दुङाव बिदिनो लामस्रोयो आरो साननै सानथाम जेब्ला बे रानगोन राननानै जों बेखौ ओ गोदोथ' बिदिनो ओ अवाल एबा दिंखिफोराव देनानै ओ मोनोमोन माइरंखौ नाथाय आ थिखालाव मिसिंबो ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोङो औ मिसिंआव सौहैनाय जायो आरो दा जा बै माइखौ सौनानै ओंखारनाय जा जुजाय बे जुजायखौ बो जोङो जिब जुनारनो आदार एबा दाना महरै होयो आरो जेरै अमानो गुन्दै बिदि होयो आरो जोङो बेखौ औ बिनि उनावहाय जोङो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जा माइरंखौ जोङो बिदिनो ओंखाम महरै मोनबाय आरो नोंथां। आरो बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोरावल' दैज्लां बो रावल' गया माइखौ मेसें बोथोरावबो गायनाय माइ दं आरो ओ बे मेसें बोथोराव गायनाय माइआ आरो जोङो दैलां बोथोराव बायदिसिना मैगंबो गायो जेरै ओ बिदिनो भिन्दि लेस्रा ओ थास' बिदि बायदिसिना गायो आरो जोङो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव गायनाय मैगं होनब्ला दाथ' जेरै गोरान हायाव गायनाय नालाय आलु लाइ लाफा बिदिनो बान्दा कबि। बायदिसिना जेरै बेसरखौबो गायो आरो बेसर बेसरनिफ्रायथ' जोङो बेसरनि जा गुबै थाव बेफोर खौ जोङो बायदिसिना ओ बायदिसिना संनाय जेरै मायबा मोनसे फाजायानो संनाय जा एबा ओंख्रियानो संनाय जा बेफोराव बाहायो आर
औ औ औ।
ओनसोलावहाय माबायसाहाय जेनेबा ओ दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो एबा माबायदिहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैहाय ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर दा जोंनि जि दैज्लां बोथोरखौ लानानै सावरायनाय आयदा ओ बे सावरायनाय आयदायाव आं दैज्लां बोथोरनि बागैनो गिबियै बुंग्रोगोन नोंथां उम- दा दैज्लां बोथोराव गाहायै ओ जोंनि बर'फोरनि गाहाइ आबाद होनना बुङोब्ला जों माइ आबादखौनो जों दैज्लां बोथोरनि गाहाइ आबाद होननानै बुङो। बेनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोराव जेरैहाय फथल, जिंखा, फल, केरेला, मै मैथा बायदिसिना माने मेगं थाइगं फिथाइ-सामथायफोरखौ जों दैज्लां बोथोराव गायदों। आरो दैज्लां बोथोर होननाय लोगो-लोगो बे बोथोरा जोंहा सानदुंजों अखाजों बारहुंखाजों बायदिजों बुंफबनाय मोनसे बोथोर बेखौनो जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुङो आरो आरो गाहायै जोङो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो मावनाय जायो। जोंनि गामि ओनसोलाव दिनैनि समाव बा आथिखालनि समावबो ओ गुजि गुजिबा गुजिबा जौखोन्दो न'खरानो दैज्लां बोथोराव माइ गायो।
बेेरा फारसेथि जोंनि ओनसोल एबा गामि ओनसोलाव मेसें बोथोराव गोबांखिनि माने दंफं-लाइफं हाग्रा बंग्राफोरा माने अखा गैयैनि जाहोनाव मा जायो रानस्राव जायो नङा होमब जोंनाथ' मेसें बोथोराव गोबांखिनि अ
उम
याव जोंनि ओनसोलफोरा जोंनि मिथिंगायारि ओनसोलफोरा मा जायो माने रानस्राव जायो आरो
औ नोंगौ नों
जेरैहाय दंफं-लाइ दफफोरा दंफां लाइफांफोरा बिराय सिरिनाय खायसे दंफां लाइफांफोरा माने खरांनि जोहै माने रानलांनो नागिरनाय बिलाइफोरा मोनलांनाय बिलाइफोरा सिरिलांनाय बैबायदि माने मेसें बोथोराव जायो आरो बैबायदि मेसें बोथोराव जानायनि उनाव जेब्ला जोंहा बैसाग बोथोरनि बैसाग बोथोरनि गेजेर समनिफ्राय बैसाग बोथोरनि माने जोबथि खालार राहा खालारसिम जोंहा जेरै दैज्लां बोथोरनि गिबि गिबि जोंहा माने दैज्लां बोथोरनि अखाया हायो। अब्ला बै समाव जोंनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ जोङो माने सोमखोर गोथां महर लानाय नुनो मोनो। मोनो आरो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंहा दैज्लां बोथोरखौ लानानै गोबां खन्थाइगिरि मेथाइगिरि लिरगिरि बिथांमोना दिनै खन्थाइ मेथाइ रायथाइ लिरनायखौ जों नुनो मोनो। दैज्लां बोथोरादि जोंनि थाखाय बेसे समायना जोंनि थाखाय बेसे मोजां सोमखोर मिथिंगानि महरखौ दैज्लां बोथोरानो सोलायहोयो बेबायदि बायदिसिना माने ओ सानखां थिजों दिनैनि खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, लिरगिरि बिथांमोना दैज्लां बोथोरनि मुङाव माने बेबायदि लिर रो आरो नङा होमबा नोंथां? थारैनो नंगौ दैज्लां बोथोरा जोंनि बोथोरनि मोनसे बाहागो। जाय बोथोरखौ जोङो माने गासैबो माने सुबुं माहारि हिसाबै जोङो बजबना लानो मोजां मोनो।
दिनै मानो होनना बुङोब्ला जोङो उन्दै समनि खोथाखौ जों गोसोखाङो जेब्लानाखि दैज्लांनि अखा हायोमोन अखा हादैजों जों दुगैयोमोन गेलेयोमोन दुब्लि फोथाराव खारथिङोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो दिनैनि ओ दिनैनि दिनावबो आथिखालनि दिनावबो दैज्लां दैज्लांनि दैनि अखाजों माने जोंनि सुबुंफोरा दु गैनो गेलेनो मोजां मोनो। जेरैहाय दैज्लां बोथोराव जोंनि ओ जोंनि आइजो माहारिफोरा बा दा अखा सिजानानै खोथिया फुनाय, माइ गायनाय, ना गुरनाय बायदिसिना नुथायाइखौ जों दिनैसिम नुनो मोनो। नाथाय जोङो दैज ज्लां बोथोराबो ओ दैज्लां बोथोरबाबो जों आथिखालनि समाव गोबां माने ओ अखानि बिबांखौ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बु बुंब्ला दिनैनि समफोराव बा आथिखालनि समफोराव मिथिंगायारि सम्प-सम्फदफोरखौ जोंनि मानसि जिबिफोरानो जों दानस्रांनो हमदों, दंफां लाइफांफोरखौ जों दानस्रांनो हमदों दानफायनो हमदों बायदिसिना हाग्रा बंग्राफोरखौ जों सेफायनानै मा खालामनो हमदों बेयाव माने थानो लानो हमदों।
बेखायनो मिथिंगायारि ओनसोला एसे जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव दिनैनि समावबो माने मा जोङो अखा हानायनि बिबांखौ जोबोर खम नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ दा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो नुनो मोनोमोन दैज्लां बोथोराव अखा बांखा खाजों दै उसिबावनाय नुनो मोनोमोन बायदिसिना दैमा दंग' फुख्रि लोमसावलांनाय जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव जों माने बफोरखौ एसे खम रोखोमनि नुनो मोनसै आरो। दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलनि खोथाखौ नोंथाङा आंखौ बुंनो फोरमायदों दा जोंनि ओनसोलनि खोथाखौ बुंनि दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव फ्राय ब्रै बोसोर बा बा बोसोर जालांबाय। जोंनि ओनसोलाव माने दैज्लां बोथोरनि मुङावबो गोबां खिनि अखा गैया आरो नोंथां। जेरैहाय दिनैनि दिनाव मोनसे न'खरनि फुख्रिखौनो माने दैजों उसिखावनाय जों नुनो मोनाखै। जोंनि खाथिनि दंग' दैमाफोरखौ जों उसिफावनाय नुनो मोनाखै आरो गोबां माने जोंनि दैज्लाङाव माइ आबाद मावनाय आबादारि आबादारि बिथांमोनाबो मा जादों माने अखा गैयैनि नि थाखाय माने हालाय हाफाय जानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों। जाहोनाव माने सोनाव माने ओ सलार सलार ओ माने गाय सलार गायनानैसो लगायनानै बायदि जोङो दै सारग्रा मेसिनफोरजों दै सारनानैसो जोङो दैज्लांनि आबादखौ मावनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोन मोनदों आरो बेनि गुबै जाहोनखौनो आङो सिगाङाव बुंलाय बायदिनो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनैनि दिनाव जोंनि माने सुबुं माहारिया बारायलांनायनि जाहोनाव जोङो थाय-थानो जायगा गैयिनि जाहोनाव बायदिसिना हाग्रा बंग्राफोरखौनो दास स्रांनानै जों माने बेवहाय माने हादान जानो हमदों एबा न' लुनानै संसार जानो हमनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
दा दैज्लां बिथोर दैज्लां बोथोर हिसाबै आगोलनि दिनाव जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना माइफोरखौ खौबो नुनो मोनो जेरैहाय माइमा माइ ओ माइमा माइ, आसु माइ माइसा फाख्रि जास जुवा बायदिसिना जोङो ओ माइफोरखौ जों दैज्लां बोथोराव गायोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव बैफोर माइखौबो जों माने जोबलांनायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव माने सोरखारनिफ्राय दिहुनजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि मुंनि माने माइ बायदिसिना ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दिनैनि बे समाव।